हेल'?
हेल' नोंथां।
हेल'।
औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ जों आबादनि सोमोन्दै लायरायनो नामा?
औ।
ना आबादनि सोमोन्दै जों सावरायनि। आदसा आबाद होनोब्लााथ' जों मिथियो जोंनि मेन थांना थानायनि राहायानो जाबाय आबाद। आबाद होनोब्ला जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो मेइनलिहै माइ आबादखौ जों नुनो मोनो नैबे दैज्लां बोथोरनि समाव
औ।
माइ माइ आबादा माइयाबो गोबां रोखोमनि थायो। ओ जेरै सना मासुरि। आरो बिदिनो रनजित आरो बिदिनो माइब्रा जोसा बाहारुर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माइनि जा-जादआ थायो आरो गोबां रोखोमनि मब बा माइआ दाम गोसा माइरङा दाम गोसानि। दाम गोसा मबेबा दाम खम बेबायदिनो आरो बिनि अनगायैबो
औ।
बेनि अनगायैबो जों गोबां मैगं थाइगंनि आबादखौ नुनो मोनो नैबे दैलां बोथोराव जेरै फरला जिंखा लाउ बेबायदिनो ओ खुमब्रा भिन दि थाइबें बेबायदिनो गोबां गोथां मैगंखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलफोराव दा बेफोर बेफोरखौनो जोङो आबाद मावनानै न'खरखौबो दैदेनो न'खरावबो जायो आरो लोगोसे
ओ हाथाय बाजार फाननानै जोङो फानहैयो आरो रां मोनफा मोननायनो जों न'खर सालायो बा न'खरनि नांगौ बेसादफोरखौ जों बायनानै लानो हायो। आरो बे माइखो जोङो नैबे दा दानि माबायाव आधुनिक जुगाव जों बांसिनै गायनाया एसे खम जालांदोंसै दा प्राय फोनायखौ जों नुयो आरो। ओ मानो होमबोला जों खोथिया फोनानै फुनाय खरसा दङ। आरो गायनो थाखाय गोबां रुवानिफोर नांगौ जायो बेयाव गोबां खरसा जायो नालाय। बेनिखाय दा जोंनि ओनसोलाव डाइरेक्ट दुब्लिखो मै होनानै हाखो फोमोननानै जों डाइरेक्ट जेरै माइलिखो फैयो बेबायदिनो जों गासै माबाखो फोजोबनाय बेबायदिनो आरो फु जों फु गोबां जोंहा खरसा पातिया सेभ जायो बियो आरो ओ जों गायोबा खोथिया फुनाय खरसा थायो बा गायनायनि खरसा सा खरस बेबायदिनो गोबां खरसा जायो नालाय इनि थाखाय जोङो खरसनि फाय एसे सेभ जानो थाखाय फैयोसै आरो बे जोंनि ओनसोलाव। आरो बे माइफोरखो जोङो बांसिन नाइन्टि पारसेनआनो माइ आबादजों थांनानै थायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव। ओ टेन पारसेन्टसोआल'सो जब बा साख्रि मावनाय दङ। आरो साफा सानै बिजिनेस बेपार मावनाय दोङो।
औ
बेबायदि आर' बे आबादजोंनो जोङो ओ बे आबादजों जोङो बायदिसिना न'नि नांगौखौ जोङो ओ बायनो हायो आरो बे आबादखो फाननानै जोंनि खेति बातिखो माइ आबाद बा जिखुनु फसलखो जों फाननानै। नख'रखो सामलायो बेबायदिनो
औ
आरो बोसोरनि जानायखो जोङो दिनथुमना लानो हायो न'आवनो मावबोला आरो बांसिन जों बायनानै जानांगौबोला जोंहा गोबां खरसा जायो नालाय इनिखाय जोङो
औ नोंगौ
खायफा-खायफा जेनेबा गावाइ हा निजा हा गैयाबाबो गुबुननियाव थिका बा खायख्लास लानानै मावनायखो मोनो आरो
औ
दा नोंथांमोननिथिं माबायदि नामा
औ औ जोंनाथ' दैज्लां बोथोर दा औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ माइ आबादखौ माबोरैहाय मावनाय जायो होनोब्लाथ' जोंनि थिं गिबियावनो जोङो माइ गायनो थाखाय खो सिया जानांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो माइसालिखौ सोंग्रोना दोननाय जायो साननै बा सानथामनि थाखाय दैयाव बिनि उनावहाय जोङो बिखौ बोखांनानैहाय फाथो बस्ताजों खोबनानै दोनो। गाजा बेरनायनि थाखाय बिनि उनावहाय जोङो दुब्लियाव गिबियावनो खारायग्रोनानै लायो बिनि उनावहाय जोंहा दै सोनानै बिहावहाय आलि दाननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो सामार होयो बियावहाय सामार खांनायनि उनाव आलिखौ खोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो मै होनानै लास्टावहाय खोथियाखौ फोनानै होनाय जायो आरो बियावहाय। खोथियाया हाय ओ दान मोनसे बा दान खौसेनि उनावहाय फुजानाय जायो आरो जेब्ला बियो फुजानाय जायो अब्ला जोङो बेखौहाय जोंनि हालेवनानै दोननाय दुब्लि फोथारावहाय
उम
गायनाय जायो आरो
औ नांगौ नोंथां
गोदोथ' गोबाङानो मोसौजों हालौवोमोन नाथाय दानि जुगाव टेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुयो आरो ना जोङो
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ
जायखोसो जों टेक्टरजों हालौवोबा गोबां समनि गेजेरावनो गोबां खिनि हाखौ जोङो फोजोबनो हायो बिनि थाख खायनो टेक्टरजोंनो एवनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जोंहा माइ मोनोब्लाथाय जोङो बेखौहाय मानसिफ्रानो खासिजों न'आव हानानै लाबोयो
औ औ औ
औ जों उम खायफा खायफाया ना टेक्टरजों माइ हा ग्राजोंबो हायो नाथाय
औ
जोंनिथिंजाय गोबाङानो खासिजों हानायखौ नुयो आरो बिनि उनावहाय जोंहा न'आव लाबोयो बिखौबो मानसिफोरानो बाननानै बिनि उनावहाय जोंना बि खौहाय खायफा खायफा सुबुंफोरा जोंनि ओनसोलाव मोसौ खौजोंबो नायो आरो जायफोर सुबुंफोरा
स्टिटमोन नायो नोंथांनिया नों नोंथांनि जेनेबा डिस्टका
जोंनि ओनसोलानो जाहैबाय बाक्सा
औ बाक्सानि ना औ जोंना उदालगुरि उदालगुरि डिस्टक
औ बेबादिनो जोंनिथिंबो दाना टेक्टरजोंनो माइ हानो एवनाय बिफोरखौ नुयो आरोना आरो गोबाङानो हानानै लाबोनानैबो टेक्टरजोंनो नायो आरोना औ बिदिब्ला नोंथांनाव आङो मोननैसो सोंथिफोर सोंनो लुुगैदों ओ जा गोदो जोंहा माइ गायनाय आरो औ गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायाव माबायदि फारागथिखौ जों नुनो मोनो
गोदो गोदायथ' जोंनिया प्राय सावरिबोयोमोन आरो जोंनि ओनसोलाव प्राय फैसाजों जों माबायामोन ओ हाजारा कामलाया एसे खममोन। बै समाव सावरि जायोमोन आरो। बद ओ बो बदला बदलि बैनायाव आं बैना होयो। बैयो आरो सोरनियावबा बैहैयो। बेबायदि बदल होलायनाय जायोमोन आरो सावरि होनना बुङो बेखो। ज' ज'यै हेफाजाब होलायोमोन गावगाय गावगाय दा बेबायदिहैनो गोदोनि दिना एसेबां फैसाजों जेनेबा लोब्बा गैयामोन आरो जेनेब एबा मानसिया बैयो बैनियाव बैयो बै बैनियाव बिदिनो सोलाय सोल'है दिनखौ सोलाय सोलायहै गायनाय फुनाय हालेवनाय ज' ज' हालेवनाय बेखो जों नुनो मोनो सावरि जानायखो आरो बे खोथिया फुनायाबो सावरिसो बोयोमोन प्राय गोदो जों नुबोदों आरो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव
औ।
सौरिबोयोमोन जमा जमाहाय। न'खरफ्रोम फोरनिफ्रायबो जेनेबा जायहा जायहा हाल खेथि मावो। बेसेरो ओंखारनानै बयबो ज' ज'यै खोथिया फुयो। आरो बिदिनो हालेवनायाबो बै समाव मोसौदों हालेवोमोन नालाय। जमा जमाहै बुरजा बुरजा मोसौ हाल हालेवनायखौ जों नुयोमोन। आरो बे माइ गायनायनि ओ बेलायावबो जों आइजोफोरा लोब सावरि जालायोमोन बे समाव एसों फैसाजों जेनेबा हाजारा बे बिदि मावनायखौ जों नुवामोन आरो गोदोनि समाव।
औ।
नाथाय नैबे दानि आधुनिक नैबे गोदान जोंसो सोलि दानिया सावरि बै बैनाया एसां गैलिया। दायो जेनेबा
औ
हालेवो आ बे माइ गायनायफोराब सोब फैसाजोंनो हाजरा आना गायहोनाय जायो आरो आरो बे खोथिया फु फुनायाबो सोब दा हिसाब दा हिसाब होनानै जों फुहुनाय जायो आरो बेबायदिखो जों दानिनि ओ गोदान मुगायाव जों नुनो मोनो आर' बेबायदि सोलायनायखौ जों नुबोदों दायो जेनेबा गोदोनि बायदि सावरि जालायनाय बेबायदिया बहुद ओ सेंलां दोंसै आरो प्राय गैला। जोंनि बे ओनसोलाव बेहारनि फ्राय ख हाला थारमाने खम समावनो गोबां खामानि मावनो हानाय बेबायदि आगजुखौ बाहायसै आरो गोदो जेनेबोला
औ
हालेवनोबोला हासे मोसौ हालजों जोङो आदा बिगा बा दब्लायब्रै दब्लायबा बेबायदिखौ जों खथानैफोरखौ जों हायोमोन आरो हालेवनो गोदोनि दिनाव बेबायदिखौ जों नुयो। नाथाय नैबे गोदान मुगायाव ट्रेक्टरजों दिनावनो नैजिनिफ्राय थामजि बिगा बेबायदि एवनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ।
खम समनि गेजेरावनो गोबां खामानि होसोनो हानाय। बेबायदि मेसिनारि आगजु। नैबे आधुनिक जुगाव जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो दायो।
औ।
आरो खोनानो मोनदों। ओ जोंनि एसे साखाथि बबावबा बबावबा बे माइ गायग्रा मेचिनबो फैबायनो खिन्थु दासिम जों नुनो मोन थ'वाखै लासैनो बेफोरो सफैगोन जोंनि ओनसोलाव। दा बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो।
बेबायदि। दा नोंसिनिथिं नोंथांमोननिथिं माबायदि जेनेबा सावरि सिस्टेम जायो ना ए फैसाजों जेनेबा ग मावहोयो खामानिफोरखौ? एसे बुं
जोंनि दिंथ' गोबाङानो ओ दानिया सावरि बेफोरबायदि मावनाय नुवा गोबाङानो हाजिरा फैसाजोंनो मावनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जागोनथार जोंनिथिंजाय। औ दा जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां।
औ औ।
नोंजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय। जों खन-खनथाम रायलायबावनो नामा? खनब्रै हरजायो।